हेल हेल'
खोनादोंना खोनायाखै?
अ खोनाबाय खोनाबाय
उम मा जानाय
माबा रिंगिं रिं जानाय आमफ्राय नों हमाखै
ए आबायखैथ'
अ
बिदि सिरि सिरि औ जानो हानो बिदि सिरि सिरि थाबबा दानोनो दैे थाब थाब माथो नांगोन बब जजों खानाया खम खम मोनगोन
दे नों नों माखौबा होनग्रो
ओ अमा मोनजायो ना मोनजाया नोंलाय?
अमा
औ
आं जा दा जाय जायगायाव थैबो अमा मोनजाया
ओमफ्राय अमा मोनजायया न
जि अमा जावनो गोथा - अमा जानो गोथाव मोनखायो आं ओमफ्राय मोनजाया जोंनि बेयाव न'आव थांबासो मोनजायो खाफालानो गाज्रिथार
फ्राय उम नोङो बेखौ साबसिन नाङो
माखौ
अमाना दाउ?
अमा
उम
नोंलाय
आमबो बेखौनो दाउखौ उम उम आंहासो मोनदांबाय थादों
दावा हारा गोजालै
दाउखौ मानोबा गोजानाव थाबा बो जानो लुगैया लुगैस्राया।
उम
अमाखौल गोसोखांबाय थायो।
बिसोर बांसिन भिटामिन गोनां जे अ मा दाब फेसाद जायो अ दाउ या भिटामिन गोनांसो दा। आमफ्राय माबाखौ जाबा अमाखौ जाबा प्रेसार जायो।
जानांगौआ जाखायोलै दाउ जाबाबो अमा जाबाबो।
आरो सानदुं गोसायावबो जाथ्रायो मानसिफोरा गरमजों प्रेसार जानानै गोलैयो।
नंगौथ आरो दायोथ' आरो बिराद गरम ना? अमाफोराबो नाङाखैनोलै गरमनि थाखाय
ए एखानायसो बेमार जाथदोंमोन दह जों दि जि बेमार जाखादोमोन। नों नों बेयाव बेयाव थानाय समावनो। जादोंमोन
औ खोनानै दा बेयाव मानसिफोरा जायाखैमोन।
जोंहाना थैजोबदों अमाफोरा माथाम दंमोन माथामाबो थैदो।
माने ओ गिदिर गिदिर आदार जाया जानानै ओमफफ्राय थैदों। दब दब थैलाङो माने आदार जाया जाना नोंसिरनि दिनथ जायाखैना?
उमहो ए जादोंदां जोंनि खाथियाव, नुवाखै माथो। खोनायाखै माने
ए
अबावथो गारनोलै आमफ्राय बेमार जादोंबाबो जाफिनखायो
गट लक्सन जायोब्ला बेराम जाबा
उम बेयावनो माबायोना, खावफा खावफा न सलायो बेजोंनो
उ उनन्दुनो ओंखारादो मिथिबाय ना
होम
सि उमन्दुनो ओंखारदों। गाबोन ना एगजाम दं।
ए
वान थारटिनिफ्राय दं। फरायाखै मिथिखायनो दख माबायदि लिरो।
ए मालाय
मिनि नाङा मिनि नांङा
अ
तफफोर नवार तपार जानाय बायदिबाथाय रिदि खालामनो आं
हायो दे मालाय
माखौबा गयसो खावबाय थादों नोङो?
खावाखै
माबा खावनाय बायदि खोनाबायथारदो माबा सुइसफोरखो बिदि सेरनो हानायनि खोनाबायथादो।
मबा गाबहोदों आं बथल
ओइलाय दाबो खोनादो।
उम कलखा कल लारायबायथाय आंना आखाया दलर थायालै।
मानोलै?
माबा माबि फुसुर फुसुर खामबाय।
खाम बायदिया जेबो ल'स जाया
गय जोबबाय गय
माबानो जोबबाय इबागाज न'आव थांनायाव लाबोनो होदोंमोन आमफ्राय
एह दाबो दङ माबाया सपारिया जोबाखै
जोबबाय मालाबानो
नङा न'आव
न'आव दा गोदान बानायदो
बा जोंना मोननानै गयफोरा सिरिबाय होमबाबो सफारिया गैला आरो गनायदोंसो।
नोंस्राथ' फानोना? नङा होमबा ओ सुपारिखो
फाना ए माबायो फाननायानो जायालै गयानो बारा गैखायाना।
ओम
बै बारि गिदिर गिदिर थानायफोरनासो गया बिराद गयफोर थासोयो।
जोहानाबो गयानो गैया बारा बिफां गैया आरो
ओम गामिफोरावसो थायोलै बारि गिदिर गिदिर ना
उम जोंहानि न' खाथि खाथियाव दं खिन्थु जोंहानि नङा गिदिर गिदिर आरोना ओमफ्राय बे गय जाग्राया बिफायना जाफायो केेर गुपटार ना मा होनो
अ
बे फाननानै जाफायो बहुत खामो होबाय थानांगौ नायबाय थानांगौ ओ
जोंनिथिं नुनो मोनालै बेखौलाय।
जोंथिं दं बे सावथालफोरा फैनानै हमना लांफैयो।
ए जायो नामा? खोनादों हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ